उ ओ हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों ।
अ नोंथांजों ओ माखासे बर'फोरनि फोरबोथाय फालि ओ फालिथायाइनि सोमोन्दै ओ सावरायनो सानदों बिनि गेजेरावनो आं नोंथांजों बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों ।
औ सावरायजागोन दे ।
ओम बैसागो होनोब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौना बैसागोआ जाबाय ओ जों बर' हारिनि मोनसे गाब गोनां समायना फोरबो फालिनाय ओ बे हाय ओ जोंनि बैसागो बैसागो बैसा बैसा बैसागोखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ बोरै फालिनाय जायो आं बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायलांसै ।। ओ सिगांहायनो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ मोसौ बैसागो मोसौ बैसागो जायखौ संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो । बेखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सान ओ आव फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागोखौ ओ बोरै फालिनाय जायो होनोबा बेहाव ओम न'खरनि हौवा मानसियै हौवा मानसिया ओ फुं समावनो ओ माखासे ओ फिथाइ मैगं थाइगं जेरै फान्थाव लाव ओ हालदै गोथां ओ थेवोल बाख्रिख्रप माखासे गोनां बुस्थुफोरखौ खौ बुथुमग्रोनै लाग्रोयो । बिनि उनाव बेखौ फुं सम समावहायनो फिसा फिसा माने हाफ्लेनानै ओ बिखौ थेवलजों माला सुनानै ओ न'नि न'मा न' इसिं आरोओजों गलि बेफोरबायदियाव माला सुनानै ओ होयो ओमफ्राय बिनि उनाव मोसौ मोसौनो माला गानहोयो मालो गानहोनायनि उनाव बेखौ माखासे आग्लायनायखौ लानानै ओ दोनो आरो बिनि उनाव बेहाय जेब्ला ओ मोसौखौ होलांनायनि सिगां मोसौखौ माने ओ बै ओंखाम संग्रा माइ होनदोआ ओ माइ ओंखाम जंग्रा थौनि हांगारखौ हुख'नानै बै हांगारखौ माने ओ नो नोल हाग्रा नङाबा औवा हासुंजों थफा थफा फोथा फोननानै होनाय जायो आरो ओ बिनि उनावहाय ओ मोसौखौ ओ माला गारहोनानै बेदि थफा थफा फोननानै न'खरनि हौवा मान मानसिया ओ होलांनाय जायो आरो न'खरनिफ्राय फोथाराव होलांनाय जायो ओमफ्राय बे फोथाराव होलांनाय समाव जोंनिनो खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंलाय जागोन हालुवा गेदेर होननाय खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइखौ खननानै न'निफ्राय हुरुनबोनाय जायो आरो बिबायदिनो मोसौ बैसागोखौ जोंनिफ्राय फालिनाय जायो । नोंथांनि ओनसाव बेफोर बिदि फालिथायाइखौ नुनो मोननाय जायो नामा नुनो मोनो नामा?
औ औ। नुनो मोनो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि आमाय थख्ल' होननानैबो बुंनाय जायो।
औ नंगौ।
दायो जेरैबायदि नोंथांनि जायगायावहाय मोसौ थुखैनायखौ फालियो। बेबायदि एखे रोखोमैनो। जोंनियावबो थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो थुखैहैनाय सम समावहाय। नाय जायो बिफांफोरजोंहाय एबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोसौ थांफानाय जायो बेजों सोलोंनो हायो जे जोंनि बैसागुनि मोनसे रोंनो गोनां मोनसे आखुखौ बिसोरो सोलोंनानै लानायनिबो आयदा महरैहाय मोनो आरो।
औ नंगौ। नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
ओं बिनिफ्राय आरो गोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय
हो
औ मिथिं मिथिंगायावनो मोन नाय बायदिसिना गोखा गोखै मैगं थाइगंफोरखौहाय खांनानै जानाय हुदाबो दङ जायखौनिखि जोङो खुंखा जानाय होननानै बुंनाय जायो बे खुंखा जानायावहाय खुंखा बिलाइ ओ दौस्रेम लाफा सायख' मानामुनि गिदिर मानामुनि फि लाफा सायख' आरो बेबायदिनो खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ गोरलै। बेबायदिनो खिफि बेन्दों। आरो गोबां रोखोमनि सेजौ सेथा बिद। बे मैगंफोरखौहाय लगायनानै ओ माब्लाबा बेदरजों नङाब्ला लजायबो सनानै जानाय जायो आरो बेखौहाय जानायनिबो माखासे ओंथि दङ होननानैबो फरायो बेनो जाहैबाय मोनसे। खया गोजाम बोसोरखौहाय बिदाय होनाय आरो गुबुन मोनसे बावा जाहैबाय जोंनि देहाया बोसोरावहाय बायदिसिना खामानि मावनानै आरो गुबुन गुबुन थावनि माबा माबि ओंख्रि जानानै देहाफोरा माबा मोनसे खहा खौ जायोब्ला एसे रैखा मोनो होननानैहाय फोथायनानै जानाय जायो आरो। नोंथांनियावबो जानाय जायो जानांगौ।
औ जायो जोंनिबो बिब्दिनो साथ जायखौ होनो जोङो साथिथि। नोंसिनिखै‌ आङो दा नोंनि खुगानिफ्राय खोनानाय मथे खुंखा जोंनि ओनसोलाव खुंखानि सोलाय साथिथि जानाय होननानै। बुङो जेराव ओ मोसौ बैसागो जोबखांनायनि बैसागनि गिबि सान जाय खौ जोङो मानसि बैसागो होनो। ए बे बैसागोआव आं नोंनो ब्रै जोंनिफ्राय फालिनाय जायो आङो एसे फोरमायलांसै ओ हैदिनखालि बैसागोनि सेथि सानखालि जोंनि बो- न'खर न'खर ओ माने फुं समावनो दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनिसिम आरज गाबनानै गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान बावलायनायजों लोगोसे ओ हैदिन आखालिनिफ्रायनो जोङो बैसागोखौ जोबोरैनो ओ गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों गाजा गोमजा आ रंजायो ओ बेजों लोगोसे जेरै नों दा होनलांनाय बायदि ओ खुंखा जानाय बा सात तिथि जानाय। बेखौ ओ सातदिननि गेजेराव जानांगौ होन्नानै फोथायबोनाय बा खुगा खुगा सोलिबोनाय जों नुयो आरो सोलिबोबोगासिनो बिनि गेजेराव ओ जोंनि ओनसोला जेरै हाग्रा ओनसोल जों बांसिनानो हाग्रा ओनसोलाव ओ साखाथि फाखाथि थायो हिसाबै ओ सातथा मैगंफोरनि अनगायैबो जोंनि हाग्रा ओनसोलाव गोबां रोखोमनि ओ मैगं मोनो नङा होनबा? बिनि गेजेराव जोङो सिब्रु थाराय थारायखौ जोङो बांसिनै थारायखौ ओ मख'जाथावनो हायो खाथिनि गेजेराव थाराय सिब्रु, दौस्रम खिफि बेन्दों बैदि रोखोमनि जों दिंखिया बेफोर मैगंखौ जों मोननो हायो। ओरैनोथ' नेम बादियै सातथा मैगंखौ साथि जाय-जायो बिनि अनगायैबो जो ङो हाग्रा ओनसोलाव थानाय हिसाबै बिनि बाराबो ओ मैगं बुथुमनानै जोङो जायो होननानै ओ जायो आरो नोंथाङा जेरै बे मैगंखौ जानायनिबो मोनसे ओ ओ ओंथि दं बे खोथाखौ नोंथाङा बुंलांदोंमोन नङा होनबा? ओ बे खोथाखौ जोंनि ओनसोलावबो जेरैबायाददि नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो उम जोंनिखुबो फोथायनाय जायो जेराव बे मैगंखौ गोखा गोखै ओ बे मैगंखौ जायोब्ला जोंनि जिउ सोलेराव जानाय बायदि रोखोमनि बेमार बजार बेफोरो गासैखौबो फनानै बे मेगंखु- मेगंखौ फोथायनानै जानाय जायो। ओ बेजों लोगोसे नोंसिनि ओनसोलाव जेन'बा बे बैसागो फालिथायखौ ओ माबायदियै खुंफुंनाय जायो गामि ओनसोलफ्राव?
औ ओ मानसिनि बैसागु बिदि ओइ दिनखालि खुंनायखौ आंबो फोरमायलांनोसै। फुङावनो जोंनिया गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'खौ लिलस्रां- लिरस्रांनानै जोंनिया जे ओ जोङो इसोर बर' हारिनि बाथौ धोरोम बेखौहाय जोङो आर'ज गाबग्रोनाय जायो। बेनि उनावहायनो
बे बेजों लोगोसे आङो ओ
दैै सेंग्रा सिख्ला आ आरो गथ' गथाय गुबुन गुबुन जानानै जेनबा ग्रुप ग्रुप जानानैहाय न'खर न'ख र बैसागु मोसानाय जों लोगोसे बै नखरनि गिदिर गोलावफोरखौहाय उन्दैफोरा खुलुमनायनै बोर लानाय जायो आरो गिदिरफोरा बोर होनाय जायो।
थारैनो जोबोद साबजाथाव बेजों लोगोसे ओ बैसागो बोथोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनाय बादियै ओ सिगां समावहाय जेरै गामिनि उन्दै गेदेर ज' ज' बिदिनो ओंखारलायनानै दाब दाब जायगायाव मागिहैनाय जायोमोन बेफोरबायदिखौ आङो दा जोंनि जायगायाव नुनो खमसै बिनि सोलायै जोंनि ओनसोलाव ओ जायगा जायगा बा गामि गामि ओ गावबा गाव गामि गामि फांसनफोर खुंनानै बेफोर हाबाफारिखौ बांसिनै गाजा गोमजाखौ फालिनायखौ नुनो मोनसै। नोंसिनि ओनसोलावबो बेफोरबादि फांसनफोर खुंनानै ओ बैसागोखौ खुंफुंनाय जायो नामा?
औ नंगौ जों गामियावबो बेबायदि खुंनाय जायो बे खुंनायावहाय बायदिसिना रोखोमनि खेला बा गेलेनायफोरबो होयो आरो मोसानाय बादायलायनाय होयो खेल ओ गेलेनाय होननानै बुङोब्ला खारनाय गोलाव बारनाय गोजान बारनाय दावला सौलायनाय दिरुं बोलायनाय आरो बिब्दिनो थिं बुनाय मेगन खाथेनानै थिं बुनाय बेफोरबायदि गेलेनायखौ होनाय जायो आरो बेफोरखौहाय बैसो लानाय बैसो बायदियै थाखो राननानै होनाय जायो जेरै गथ'नि आरो सेंग्रा सिख्लानि आरो, बैसो जानायफोरनि बेबायदि आरो बिसोरनो देरहागिरिफोरनो गोसोखौ दुंखांहोनो थाखाय माख खासे राङारि बान्थाबो होनाय जायो आरो।
दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नों थां सावरायनायखौ?